औ नोंथां। नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा फ्रि ना नोंथां?
औ नोंथाङा आं फ्रियानो दङ दाायज्लायनो हागोन नों
औ दा आयदायानो जाहैबाय आयदायानो जाहैबाय माने बर'फोराहाय गोदो गोदाय माने हाबाफोरखौहाय हाबा जायखौ जुलि होननानै बुङो नङा होमबा। हाबाखौहाय माबोरै माबोरै लायोमोन आरो माबोरै माबोरै मोरै खुङोमोन आरोना बेफोरनि सोमोनदै
अ अ जायो नों थां जायो। बेथ जोबोद मोजाङ आयदा बिदिब्ला औ।
दा नोंथाङा जागायजेनग्रोनो ना आं जागायजेनग्रोनो?
नोंथाङानो जागायना होग्रोदो दे बिदिब्ला एसे।
आं जागायजेननोसै। जेब्ला गोदो गोदाय समफोरावहाय हाबा जायखौ बुङो जुलि बेफोरखौहाय माने बोरै लायोमोन बा जुलिफोराबो गोबां रोखोमनि दंमोन नङा होमबा नोंथां। जेरै-
औ।
खारसननानै लानाय हाबा, हाथासुनि हाबा, बेनिफ्राय बेनिफ्राय दोनखारलांनाय हाबा नङा होमबा। बिनिफ्राय रायज्लायलायनानै दाटा फैलायनाय माने थि खालामनानै माने बेखौ गोथार जुलि हाबा बेफोरबायदि हाबा दङमोन जाहैबाय। ओमफ्राय दा बिनि मादावनो गोदोनि समफोरावहाय हाबा होनानै बुङोब्लाथ' माने दानि दानि समनि माने हाबाफोरजों माने मिलाया आरो गोरोबा आरोना।
नंगौ।
औ गोबां रोखोमनि आलादा आलादा गोदोनि समफोरनि माखासे हाबा बेनि नेम खान्थिफोर आरोना मा गोदोनि समफोरावहाय जेनेबा गोथाव जुलिनि हाबा होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनि समफोरावहाय हेसाक हेसाक बै लिंथ'न लाया होमबा नोंथां हेसाक लालायलायनानै हेसाक लालायलायनानै माने दाटा बरायोमोन। हेसाक लालायलायनानै दाटा बरायनानै लाबोयोमोन। बै समफ्राव माने कारेन्टफोरा बे लाइटफोराहाय गैयामोन नालाय। गोदोनि समफोरावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो नुबोबावदों आरो थालिर बिलिरफोरखौहाय माने गोजौआवहाय साया सायख्लुम खालामनो थाखाय थालिर बिलाइखौ दानस'नानै माने खोंथिजोबोमोन आरोना गोजौआव ओमफ्राय गाहायावबो। दानि समफोरावथ' जेन'बा स्क्रिन पेन्देल बानायनानै सोंथेजोबो नङा होनबा नोंथां।
औ।
गोदोनि समफोराव थालिर बिलाइफोरजोंनो सोंथियोमोन आरो। बिनिफ्रायहाय आरो नुबोबावदों जे गोदोनि समफोरावहाय ओ ओंखाम जाग्रा थुसिफोराबो गैयामोन दि बिदिनो जोंनि समावहाय जों उन्दै उन्दैबा थालिर फस्लानि बे थालिर बिगुर माबाखौनो दानस'नानै माने गाथाफोरनो बा आलासिफोरनो बयनिबो बेयावनो जाहोयोमोन आरोना
औ
औ दानि दानि समनि बायदि बेदि प्लास्टिकनि थुरसि गोदोहाय गैयामबो आरोना आरो गोदोनि समफोराव बेबायदिनो अनेक रोखोमनि जेरै हाबाफोराव जोङो नुबोदों जेरै नारेंखल बिलाइ नारेंखल बिलाइजोंनो गेट बानायनाय बेनिफ्राय ओ बै नाराया माइ हाखांनाय नाराया बेफोरजोंबो माने गेट बानायनाय बेफोरखौ जों नुबोदों आरोना गोदोनि समफोरावहाय बिनो फ्राय गोदोनि जुलिफोर जुलिफोराहाय जेन'बा दानियावबो जेन'बा एसे मिलाया एसे मिलायो आरोना गोदोनियाहाय एसे जुदासो मोन आरोना बे गोदोनि समफोरावहाय ओम बिब्दिनो ओंखाम जानायफोराबो जेरै ओ माबायावसो हायाव जमा मोनसे माने बाथाम बलायलायनानै बेयावनो ज'मा ज'मा ज'मा ज'मा जिरायनानै ओंखाखौ गाहायावनो जायोमोन आरोना गोदोनि समावहाय अनला ओंख्रि फोर अनला ओंख्रिफोर माबायावहाय थोरसियावहाय लुयोबा लुयोब्ला दालि ओंख्रिफोरखौ लुयोब्ला माने थालिस फस्लायाहाय ओरैहाय माने ओरैबो ओरैबो खोबथेनाय ओमफ्राय ओरै गेजेरजोंसो जायो नङा होमबा नोंथां बेजोंहाय माने
औ औ नोंथां नोंगौ
खोबथि ओंख्रिया बोहैला लांनानै बोहैलांलाय लायोमोन आरोना गोदोनि समफोरावहाय। ओ आरो बिनिफ्राय जुलि होननानै बुङोबथ' जों गोथार जुलि होननानै बुङोबाथ' जेनेबा मोनसे जे हिनजाव गोदाननि न'खरावहाय ओ थांनानै हाय उम हाबानि देटखौ दानहैलायो नङा होमबा नोंथां टाइम आरो लघुनाव डेटखौ नायनानै फैनानै बिनि उनावसो हिनजाव गोदानखौ लायो। लाबोनानै दा ओ साहानि न'आव सोफैयो हौवानि न'आवहाय बेनिफ्राय साहानि न'आव सोफैखांनायनि उनाव ओ ओ माबायो मा होनो ओ आवाथि सावो आवाथि सावखांनानै बिदिनिफ्रायनो माने गोथार जुलिनि माने हिनजाव गोदान हौवा गोदानजों सानैजों माबायावहाय आसशिरबाद होयो माखासे न'नि मानसिफोरा न'नि सुबुंफोरा आवाथि सावनायावहाय बिनि उनावहाय सावखांनानै माने खायफाबा बेयावनो माने निरिक बस'लायनायबो जायो आरो ना नेरिक बस'लायनाय होनो। नोंथांमोननियावबो निरिगखौ मिथिखागौना नोंथाङा ओमफ्राय सिगां गोबौ
औ
औ सिंगा-सिगांग्रोबो माने औ खोनादों माने हिनजाव गोदानाव थारिख लाहैनायावबो माने निरिकखौ बस'नानै फैबोखायोनो खायफाबा खायफाबा आरोना सोरनाबा सोरनाबा बेफोरबायदिनो माने अनेख बा माखासे निम निथि आइन-आयेनफोरजोंहाय माने गोदोनि समफोराव हाबाफोरखौ खुंबोदोंमोन आरोना दानि समफोरावहाय एसे आलादा जागोन। दा नोंथांमोननि ओनसोल फोरावसो माबोरै माबोरै हाबाफोरफोरखौहाय खुंबोयो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ औ औ नोंथां थिगानो ओ नोंथां फोरमायनाय बायदिनो एखेयानो होनजायो। ओ माने नेमखान्थिफ्रा हयथ' एखेयानो जोबखा। हाबानिया गोदोनि दिनाव ओ बुंनो थाङोब्ला बुङो हाबाया मारै मारै खुङोमोनबा जेरै नोंथां बुंनाय बादिनो दोनखारनाय दंमोन गोदोनि दिनाव ओ बा लाखारनानै थांनाय बेबायदि आरो बिदिनो हिनजाव खावलायनाय बोलायनायबो दंलायलायोमोन आरो नियम खान थि माखासे।
ओ बे खान्थिफोरखौ लानानै माखासे हाबाफोरखौ जाबोनाय नुदों। ओमफ्राय सिगांथारनि आरो बियो। बे समाव गारि गुरा गैयि समावहाय सोरबा सासे सोरखौबा फसायोब्ला सोरनिबा फिसाजोखौ खेबसेनो लानानै थांनानै माने गामियाव थांनानै लानानै फैयोमोन आरो। बेबायदिखौ बिदिनो ओ लांखारनायबो होनना बुङोमोन ओमफ्राय दोन खारलायनाय ओमफ्राय हिनजाव खावनाय होननानै बुङोमोन आरो ओरैनो। बाथ्राजों माने बिमा फिफानो खोनथायालासिनो लांनाय नालाय बेबायदि ओ इमारजेन्सि हाबा जाफैयोमोन आरो न'आव लाबोनानै। हम बिदिनो दसेनो मन्दब बानायब्रबनानै बेबायदि हाबा ओमफ्राय हाथासुनियाथ' मोनसे जाहैबाय बियो एसे गोबाव सिगां जाथारोमोन। ओमफ्राय दानजुखौ हाथासुनिखौथ' नुलिया हाथासुनि हाबाया गोदोथाराव एसे सिगांथाराव जायोमोन आरो हाथासुनियाबो बेनो एखेयानो नियमा जास्ट माने हाथासुनि हाबायावहाय लाबोनानै हिनजावखौ जोंङनो लगे लगे हाबा होनाय ओमफ्राय बावहाय मा अनला ओंख्रि जाहोलायनाय मोनसे नियम दं आरो बेनि थाखायनो बेखौ हाथासुनि होननानै जों बुंनो हायो माने हादासुनिखौ हाबाखौ मिथिखायो आरो अनदला ओंख्रि जाहोनायखायनो। ओइदिनखालि मा अनला ओंख्रि जाहोनो थाखाय एखेबारे हिनजाव लाबोखांनायनि उनावनो रेडि खालामो अनलाखौ ओमफ्राय बिदिनो अनलाजों नाजोंबा अनलाजों जायखिजाया बेदरफोरजों संनाय नुयो आरो गोबां जायगायाव निरामिसबो जायै जानो हागौ ओमफ्राय आं नुनाया बिदिनो अनलाजों दाउजों संनायखौ नुदों नालाय बिदि संनानै हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ ज' जिराय होनानै हाबनि उनावसो आरो ओंखाम जाहो नागिरो बे ओंखामावहाय ओंखाम दौलायनांगौ आरो गोदान हिनजाव गोदान। बे अनला ओंख्रिजों लागलायनानै ओमफ्राय गावसोर जाग्रलायनो मोना ओमफ्राय बे दौनायावहाय नियम दंलायलायो माखासे आङो नियमखौ मोजाङै बुंजोबनो हानाय नंला आं नुदोंसो नालाय बावहाय गामिनि सेंग्रा आरो सिख्लाफोरा सोरगिदिं बेंखनो आरो बिसोर ओंखाम जानाय समाव। जंखायो बिदिनो बायदिसिना होननानै बिबाजै गोदानफोरखौ बिनि गामिनि सेंग्राफ्रा। जंखायनानै जेब्ला ओंखाम दौनो नागिरो होमबा बे सेंग्राफ्रा सिखुनानै जाग्रोयो आरो हौवा गोदाननो दौनो नागिरबा बेदरफोरखौ। हिन्जाव गोदाना हौवा गोादाननो दौनांगौ नालाय दौनो नागिरबाथाय बेदरखौ सिख'नानै गब जानानै खारलाङो। सिलाय बिदिनो नेबाय थायो आरो ओमफ्राय बिसोर बे जानायनि सिगां हिनजाव गोदाना थाब थाब दौखुमानांगौ आरो हौवा गोदाननो। खिन्थु हास्लाबहोआ बेबायदि नुदों आरो आङो। बेबो हाथासुनि हाबा जाहैबाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बिबानजों लायनाय हाबा। दा बेखौ फ्राय नुनो मोनो जोंनिजोंबो ओरै दासिमबो गोदोबो नुयोमोन।
औ
दा बिबानजों लायनो हाबाया ओरैबायदि मानि जोङो सोरबा सासे गामिनि सुबुङा हाबा जानो दङब्ला हौवाफोर बा हिनजावफोर बेखौ जोङो सों सोरबा गामिनि बा बबेनि बा जायगानि जायखिजाया हौवा बा हिन्जावजों मिलायनाय मोनोब्ला बेखौ मा न'खरनि मानसिफोरा ओ राइटथिलायनो होननानै थाङो आरो मानि उमुमोनाबो फिसाजो दङ बेजों हाबा होनो हागोनदांं जोंहानि उमुखखौ होनलायलायनानै रायथिलायसै आरो ओमफ्राय दा गामिनि मानसिफ्रा बिदिनो न'खरनि सुबुङा गामिनि सानैसो बोराय बोराइखौ लानानै थाङो आरो रायथिनो होननानै जाय मानसिनाव थांगोन ओमफ्राय थांनायनि सिगांनो खबरबोरखारलायनाय जायो गोदोनि दिनाव आं नुयोमोन मानि उमु दिनखालि नोंसिरनाव ओ नायनो फैगोननो आलासि जानो उमुगमोना बेबायदिना ओमफ्राय बिसोरबो रेडि जानानै थागोनसै आरो ओमफ्राय बिदिनो बेदर थदर संखालायनानै दोनसै ओमफ्राय नायनो थांसै आरो बिसोरबो नायनो थांबा बिदिनो नेमखान्थि बायदि माखासे माबा माबि लांलायनायुयो मोाङै नुजोबाखै आंबो जफोर लांनाय नुोमोन आ गोदोहाय
औ औ औ।
थांनानै बिदिनो राइड सेलायलायसै ओमफ्राय बिदिनो मोनसे रुमाव ज' जिरायलायो खथाफ्राव न'फ्राव बा सिथ्लाफ्राव ओमफ्राय बाव रायजलायै रायजलायै रायजलायसैरो ओमफ्राय रायजलायनायनि सिगांनो ओ बे बिबारनि लायना हाबाना मोनसे खान्थि दंलै आरो बेखौ गोदोनिफ्राय बाहायबोयोमोन। दा एसे खम जाबाय खोमा खिन्थु गोदोनि दिनाव बाहायोमोन आरो नैबे ओ दे नों बिथांमोना मानि थाखाय फैदोंमोन बेखौ खोन्थानानै होदो नामा होनलायलायो आरो खिन्थु खोनथा हरखानाय होनोमबाबो बे नियम हिसाबै बेखौ बाहायोमोन ओमफ्राय बावहाय थारला होनना बुंगारसै आरो सासे। जाय थांफानाय गामिनि माबाफ्रा खौरां होग्राफ्रा। बा गामिनि थांफानाय माखासे गाहाय गाहाय बोरायफोर माखासे ओ नोंथां जोंबाव फैनायनि दिननि खारनानो जाहैबाय जेराव थुरि नुयोबयाव बाथि गार होनलायनाय मोनसे सोदोब बाहायलायथारसै आरो। ओमफ्राय न'नि मानसिफ्रा ए दे बिदिब्लालाय मोजाङानो होननानै राय्लायनानै जागायजेननो हासिगोन दे बाथ्राफोरखौ होननानै जागायलायसै आरो। बिदिनो सावरायला होननानै हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ गावजों गाव दङब्ला देखायलायनायबो जायोमोन गोदोना। ओमफ्राय बिदिनो जुदि मिलिलायोब्ला न'खरनि मानसिफ्राबो बिदिनो रायलायनाय गिदिरदों अक्ट'बरखौ थिग खालामनानै फैलायलायसै आरो। ओमफ्राय बिदिनो हाबाखौ बिबान ना बेबायदि। रायथि गोरलायनानै आरोबाव नियम खान्थिजों फालिनोसै आरो बिदिनो जोंथ' समाव जाबाय नङा होमबा? दसे समनि गेजेरावथ' जोङो बर'नि हाबा खान्थिखौ रायजलायनानै फोजोबनांगौआ गोरलै नङा। जोबोद गोलाव खान्थि दङ दा बेखौनो बुंनानै आं फोजोबथ'बाय नोंथां हाबानि औ रायलायनायखौ औ औ गोजोननोसै